खोनाबायना नोंथां औ खोनाबाय सानजौफुनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां‌
ओ दा आं नोंनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों। जोंनि बर' माहारिनि बर' हारिनि ओ थुनलाइ खुगा थुनलाइ बा खुगा थुनलायनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम मोननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो खुगा थुनलाइ होननानै बुङोबा। जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा हारिमुवारि आयदाखौबो जोंङो सावरायफानो हायो नङा होमबा नोंथां? जे जोंहा थुनलाइजों हारिमु जों जोंहा मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं जेन' जोंहा जोंनि ओ हारिमुआवनो जोंहा बे थुनलाइया हारिमुनि बाहागोआवनो थुनलाइया गोग्लैफायो। जेरै हाय जों जोङो मोनसे हारिमु होननानै बुङोबा जोंहा बर' हारिया मोनसे जौगाखानाय मोनसे हारिमु बा जोंहा माखासे जोंनि दोरोङारि हारिमुफोर दं जेरैहाय जोंनि जानाय हुदानि फ्राय लानानै जोंनि थुनलाइयाव लानानै जोंनि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय दामनाय देनायाव लानानै आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे धोरोमाव लानानै आरो जोंहा बेबायदिनो मा माखासे आसार खान्थियाव लानानै मा होमबा नोंथां बेफोर गासैबो मा मोनसे हारिमुनि बाहागो नङा होनोमबा नोंथां जोङो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे बर' हारिया जौगाखानाय मोनसे। हारिमु गोनां मोनसे जोंहा हारि जा जोंहा माखासे रावबो दङ' बा। बा जोंहा माखासे थुनलाइबो दङ' बा जोंहा माखासे जोंनि आंगोनि। दामग्रा देग्रा आरो आगजुफोरबो दङ आरो। बेबायदिनो जोंहा माखासे आंगोनि जोंनि मोसानाय नियम बा मोसानाय खान्थि दङ'। नङा होनबा नोंथां बेजों लोगोसे बिदिनो जोंहा माखासे जोंनि जानाय लोंनाय हुदाफोर दङ' जेरैहाय जोंनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोंहा लोंनायाव जोंहा जौ बिदै बा जौ गोरान जाय जि आइ टेक मोननो हादों जे माइब्रा जौ बिदै आरो जौ गोरान आरो बेबायदिनो जोंहा जानायाव जोंहा माखासे जि आइ टेक मोननो हाखानाय माखासे जोंनि दोरोङारि जाग्राफोर दं दङ' जेरैहाय जोङो गुबै जोंनि जाग्रा आदाराथ' जों ओंखाम जाखाबाय बेजों लोगोसे जोंहा जाफाग्रा जोङो अनला ओंख्रि बे जायखौ जोङो जि आइ टेक मोननो हाखादों आरो बेबायदिनो जोंहा ओ नारजि अमा आरो जोंहा नाफाम बाथोन जायखौ जोङो जि आइ टेक मोननो हादों बे नङा होनोमबा नोंथां आरो जोङो बेबायदिनो जोङो सावरायनो हाबावो जे जोंहा जे जोंनि ओ हारिमुवा जे जोंहा जौगाखानाय जेरै जों मोसानायाव जौगानाय आरो मेथाइ खननायाव जौगानाय खानाय बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन दामग्रा देग्रा आगजु जोंहा जोंनि हारिमुनि दंखायो।
खोना नोंथां नोंथांनिखौ खोनानो हायासै आङो।
ओ बेबायदिनो जोंहा थुंग्रि सिबनाय मोसानाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुफोरबो दङ' नङा होमबा नोंथां जे जोङो दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु जु होननानै बुङोबा जोंनि जे जोंहा खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंहा दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु दङ' जेरैहाय जोङो खाम होननानै बुङोबा जोंहा बेखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो जे जोङो दंफांखौ मोनसे हासुं महरै दानख'नानै लानानै बेयाव बेनि फारनै खर'आव जोङो माखासे जुनारफोरनि गोरा बिगुरखौ जोङो फोराननानै जोङो बेखौ गोबा खालामनानै जोङो बेनिनो जुनारनिनो बिगुरखौ जोङो दिरुं खालामनानै बेनि फारनै खर'थिं खोब नानै जोङो मोजाङै बोसोनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो फारनै खर' थिन आखाइजों बुयोबा जोङो सोदोब गोमो नाथाय बेखौ जोङो सादारन मानसिफोर दामनो हाया बा जो खबाम गोरोब होनो हाया जे जोङो दामनो हाबाबो बेखौ खबाम गोरोब होनो हाया। मानो होननानै बुङोबा बेयाव माखासे गुबुन गुबुन बिथिंनि दामनाय जोंहा माखासे रोंखान्थि दङ जेरैहाय जोङो खामा गुबुन गुबुन रोखोमनि गोमो जेरै फिउ गोम दा गोम बेफोरबायदि दङ आरोखि जोङो बेखौ सादारन सुबुंफोरा सुबुंफोरा जोङो खबाम होनानै दामनो हाया मानो होननानै बुङोबा बेयाव माखासे रोंगौथि थानांगौ। जाय सुबुंफोरा बा जाय मानसिफोरा बेनि सोमोन्दै बा बेखौ दामनायनि रोंगौथि दङ बिसोरो खबाम होनानै दामनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा बेखौ जोङो सोलोंथाइ खान्थियाव बो जोंङो सोफानो हायो जेराव जोंङो आथिालाव जोंङो बिनि लेखा फोरबो जोंङो मोन मोननो हायो जेरैहाय जोङो खामखौ बोरै दामनांगौ बेबायदिनो जोङो आरोबाव जोङो मिथिनो हायो जोंनि सिफुं बेबो औवानिफ्राय बानायनाय जोंनि दोरोंङारि दामजु नङा हबा नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा जे थुनलाइ आयदानि सायाव सावरायनाय बे थुनलाइनि सायावबो जोंहा माखासे गोबां जौगाखानाय जोंनि हारिया जे जोङो जोंनि थुनलाइ होननानै बुङोबा जोंहा जोंनि माखासे गोबां गोजौ गोजौ थाखोनि जोंहा थुनलाइगिरिफोर दङ जे जोंहा सल' लिरगि गिरिफोर दङ जे थुनलाइनिानो थुनलाइनि सिङावनो जोंहा बेबायदिनो माखासे मेथाइ लिरगिरि सल' लिरगिरि आरो जोंहा बेबायदिनो सल'मा लिरगिरि सुंद' सल' लिरगिरि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिजाब लिरगिरि नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि थुनलाइयाव जोंहा मोनसे जौगाखानाय आरो जोंहा जोंनि बर' थुनलाइ सान बा जोंनि बर' थुनलाइनि जोनोमनि सान बेनि फालिथायाबो जोंहा दंखायो। जे जोंहा मोनसे जारिमिन जाना थाखानाय आरो जोङो बेखौ जौगा फारसे जोङो लांबाय थानांगोन। आरो जोंनि जारिमिन बा जोंनि थुनलाइयारि जारिमिना जोंहा मोनसे गोजौ मान थाखोनि जोङो बेखौ जोंनि जो थुनलाइखौ बयबो मिथियो जे जोंहा जे मोनसे जौगाखानाय थुनलाइ आयदा दङ बा थुनलाइयाव जोंहा जौगाखानाय बेखौ जोङो खोब गोग्गानांगोन ओ आरो जोंहा जोंनिनो ओ जोंनो हारियाव जोंहा बेबायदिनो गोबां थुनलाइ सोरजिग्रा जोंहा ओ मोजां गोथौ आरो गुवार सानस्रि जों थुनलाइ सोरजिग्रा जोङो गोबां मोननो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ थुनलाइ आरो हारिमुनि आयदानि सायाव जोङो गोबां रोखोमै बा गोबां बिथिङै जोङो सावरायनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ आङो नोंथांनिसिम बे जोंनि जे हारिमु आरो थुनलाइखौ लानानै सावराय नाय ओ बे बेनोसै नोंथां ओ नोंथाङाबो बे माखासे थुनलाइ आरो हारिमु नि सायाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां आङो नोंनि सिगाङाव खुगा थुनलाइनि सोमोन्दैसो एसे फोरमायनोसै नोंथां।
औ नोंथां
बुंदो ओ खुगा थुनलाइ होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबै आबौ समनिफ्रायनो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय थुनलाइखौनो खुगा थुनलाइ होननानै दा बुंनाय जायो नोंथां ओ खुगा थुनलाइयाव गुबैयै लिरगिरि थाया ओ बेखौ ओ माने लिद लिदगिरि थाब्लाबो बेखौ लिरगिरि बुङै ओ जोङो बुंनो हानाय नङा आरो बेखौ ओ जोङो खुगा थुनलाइ बुथुमगिरि होननानै बुंङोब्लासो जोङो आबुं जायो आरो ओ बेबायदिनो ओ ओ खुगा थुनलाइ ओ खुगा थुनलाइयाव मा मा गोलैयो होननानै बुंङोब्ला जोंहा गिबियाव ओ सल'बाथा आरो बाथ्रा फाव ओ बाथ्रा फानदाय आरो खुगा सल' ओ बेफोरो ओ खुगा थुनलाइनि ओ सिङाव गोलैयो आरो ओ बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन हादर जेरै ओ जौगाखानाय ओ राव हारिमु जौगाखानाय हा ओ हारिफोरनि सिगांग्रो ओ लिरनाय थुनलाइनि सिगांनो फैग्रोनाय थुनलाइयानो जाबाय खुगा थुनलाइ खुगा थुनलाइयानो गिबिसिन लिरनायनि गिबिसिन सिगांसिन थुनलाइ होननानै जों बुंनो हायो। ओ थुनलाइनि मुगायाव ओ खुगा थुनलाइयानो गिबिसिन ओ बिनि उननिफ्रायसो जोङो लिरनाय थुनलाइ बे थुनलाइया फैदों। ओ जोङो खुगा थुनलाइयाव मा मा गोलैयो होमबा आं दहाय बुंलांखाबाय ओ बिनि गेजेराव ओ बाथ्रा फाव बाथ्रा फान्दाय ओ आरो सल'बाथा ओ सल'बाथा गोदोनि खुगाजों खुगा सोलिबोनाय सल'बाथा जेरै ओ राजा इरागदाव आबै आबौनि सल'ओ बेबायदिनो ओ राजाफोरनि सल' ओ सियालनि सल' बेबायदिनो गोबां सल' फोर दं आरो ओ आरो बिनि अनगा यैबो जोङो बाथ्रा फाव होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बाथ्रा भावा मा मा गोगलैयो होनबा बाथ्रा भाव जेरै गराय नुब्ला सिं बायो ओ गोजौवाव मोफौ हायाव बाहागो ओ ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा थुरै नुब्ला बाथिगारो बेफोरबायदि बाथ्रा फाव जोङो मोननो हायो आरो ओ जेरै थुरै नुब्ला बाथि गारो बाथ्रा भावनि गेजेरजों जोङो ओ जेराव सासे सेंग्राया बैसो जानाय सेंग्रा बे सेंग्रानो ओ जोङो ओ बैसो जानाय सि सिख्लानो जेब्ला सोंहैनांगौ हाबा जानायनि खालार सोंहैनांगौ जायो बे समाव जोङो बोराइ बोराइ ओ बोराइ बोराइ सुबुंखौ जोङो लानानै ओ बैसो जानाय सिख्लानि सिगाङाव खाथियाव थांनानै सोंहैनो जेब्ला सोंहैयो अब्ला जोङो ओ बे थुुरै नुब्ला बाथि गारो बेबायदि बाथ्राफोरखौ सिगांग्रो बेखेवनानै होग्रोयो आरो
ओ बेबायदिनो जोङो आरो बाथ्रा फान्दाय बाथ्रा फान्दायाव मा मा गोगलैयो होनना बुङोब्ला जेरै ओ जोङो बाथ्राखौ गो थोङै ओ थोंजोङै ओ बुङोब्ला माखासे बाथ्राफोरखौ माने गाज्रि गाज्रि मोनो खायफा सुबुङा ओ थों जोङै बुंनायखौ माने ओ गाज्रि राव बिदि मोनो बेनि थाखायनो थोंजोङै बुङा लासे ओ खायसे सुबुंफ्रा खेंसा सालियै ओ बिबदि बुंनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै खेंसालि बुङो होमबा मेगन गुनु लेखा गोरों बेबायदि बुंनाय जायो आरो ओ थाब्लि बुदां हालुवा मानसिखौ थाब्लि बुदां बेबायदि बुंनाय जायो। ओ जेरै ओ खुगायाव नां गोथावमोन हाबा ला माने संसारनि सुखु दुखु मोनथि बा हाबाला बेबायदि ओ फोरमायनाय जायो आरो। बिब्दिनो ओ जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ओ खुगा थुनलाइफोर ओ माने नुनो मोनो। ओ बेफोरनि गेजेराव खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खुगा थुनलाइया जोंहा मोनसे गोदो गोदाय निफ्राय जोङो एसे एसे सोलिबोनाय ना जोङो बियो गुबैयै गोदो गोदायनिफ्राय जोङो सोमजि बोनाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेयाव माखासे लिरगिरि बा दिहुनगिरि थाया जोङो बेखौ ओ बुथुमगिरि होननानैसो मिथिनाय जायो जे जोङो बेबायदिनो ओ जोंनि थुनलाइखौ लिरजेनदों बा बुथुमजेनदों होननानै बुङोबा बै समनि जोंहा जोङो बिगुर गोजा होननाय जायो जोङो बेफोरो ओ जोंनि जायगायाव फैनानै बेबायदिनो माखासे जोंनि आजौ आजैमोननाव सोंनानै खुगानिफ्राय खु खुगा खोनाबोनाय खुगाजों खुगा सोलिबोनाय माखासे खोथा बाथ्रा बा थुनलाइ बा सल'बाथा सुंद' सल' बेबायदिनो ओ बाथ्रा फान्दाय बाथ्रा फाव बेफोरखौ सोंनानै जोङो बिसोरो लिरथुमनानै गालांनायखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो बिथांमोनहा लिरलांनायखौनो जोङो गिबियाव जोङो फरायजेननो मोनग्रोदों बेनिफ्राय बिथांमोननि लिरनाय महरखौ नुनानै जोङो माखासे लिरगिरिफ्रा उजिदों बा बिथांमोननि जोंहा ओ माखासे मटिभेट मोननानै लिरनाय बे हुदाया जाखांबोदों बेबायदिनो जोङो आथिखालाव ओ लिरनाय हुदायाव बा लिरनाय महराव जोङो माखासे थिं थुनलाइखौ लिरगिरिफोर जोंहा दिहुनलांदों आरो जोङो जोंनि थुनलाइ आयदायाव बेबायदिनो जोंनि लिरगिरिफोरा जौगालांनायजों लोगोसे जोंनि थुनलाइ आयदाया जोंहा जौगाबोदों आरो जोंनि हारिमु मोनसे थुनलाइ मोनसे जाफुंसार महर मोननो थांदों आरो बेबायदिनो जोंहा सानफा एफा जौगालां गासिनो दङ' आरो सानफा एफा थुनलाइगिरिफोराबो बांलांगासिनो दङ' नङा होमबा नोंथां
औ
बेनोसै आरो नोंथां अब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसेबांनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।